औ नोंथां
औ नोंथां
औ ओमफ्राय ओ जोङो मानि
औ नोंथां मोजां खोनायाखै नोंथांनिखो
खोनादों ना नोंथां
औ एसे एसे सिं गोजाननिफ्राय रायजलायनाय रखम खोनादों नोंथां
ओ गोजाननिफ्राय रायलायखगोन नोंथां थिगआनो आं खा खाथियावनो लादों खोनादोंना
अ नोंथां
औ
बे बिदिब्ला जोङो एसे जोङो ओ गाननाय जोमनायनि सायाव रायज्लायनो नोंथां
औ दे राय्लाय जायो नोंथाङा
नोंथांनि जायगायाव मा रोखोमनि गाननाय जोमनाय मोनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ आङो ओ- जोंनि गाननाय जोमनाय होनोबा जों। ओ-गोदोनिखौ गोदोनिफ्राय आङोसो फोरमायबोनोसै दासिमहालागैसिम जों ओ-गोदोआवथ' ओ-गोदोनिफ्राय। थ जोङो ओ- जोंनि गुबै गाननाय जोमनाय होनबा जोङो आइजो। फोरनि बेलायाव जोङो। दख'ना। ओ-दख'नायानो गुब बै ओ- बेखौनो जोङो गोदो गोदायनि फ्रायनो गावनो जानानै गानबो दों माने गोदो गोदाय समाव जोङो। माने बेबायदि ओ-हाथाय बाजाराव जोङो। बायनानै गानामोन बा गावनो। ओ-इ-इन्दि ओ-बा। आ-इन्दि एम्फौ फिसिनानै। लाथा एम्फौ फिसि फिसिनानै जोङो ओ-बै फिथोब। निफ्राय दिहुननानै। ओ-खुन्दुं दिहुननानै गावनो ओ-थावख्रि लुना। ओ-दानानै जों गानबोनाय। नुबोदों ओ-बेजों लोग जोङो औ बैफोराव माने। बायदिसिना ओ- रं बिरं बा गाब गोनां खालामनो थाखाय बिफां बिलाइ बा बिबार बायदिसिनाफोरनिफ्राय बा बिफां बि ओ- बिहुर बायदिसि फ्राय जोङो गाब बानायनानै। है बै ओ-फिथोबाव बो औ। फिथोबनिफ्राय लुनाय खुन्दुंआव ओ- गाब गानानै जोङो आलाद दा आलादा। ओ- गाबहोनानै जोङो। गानबोनायखौ ओ-जों मिथि फिनो मोनो गानबोदोंमोन होननानै । थिग बेबायदिनो ओ-औ थिग थिग बेबायदिनो नाथाय ओ- जोङो आथिखालाव जोङो। बुंनो थाङोब्ला नाथाय थाय बैफोर ओ खान्थिफोर आदबफोरखौ ओ रावबो रोंलिया ओ दा ओ जि दानाय खौनो जोङो दानि ओ सुबुंफोरा बा आइजोफोरा ओ रोंनाया गोब्राबसै ओ लोगोसे बैफोर ओ माखासे आगर एरनायफोरखौबो ओ नुनो मोनलिया रोंनो मोनलिया। ओ जेरै जोङो फा-फारौ फारौ मेगन ओ दिंखिया आगर हाजो ओ हाजो आगर ओ लोगोसे बैग्रि बिबार बिदिनो मा-माखासे माने गोबां रोखोमनि ओ बिबारफोर दङ जोंनि आग' फोर जोङो आर'नाइाव एरनाय बिबार दख'नायाव एरनाय बिबार बेफो बेफोर बिबारफोरखौ नाथाय आथिखालनि सुबुंफोरा ओ मिन्थिला मुंखौ बो बावगारनो हमदोंसै दानाय दानो रोंनायाथ' माने ओ गोजानानोसै नाथाय जोङो बैफोरनि मुंखौबो मिनथिला बेबायदि माने आथिखालाव जानो हमबाय आरो
नंगौ नोंथां थारैनो।
लोगोसे आरो जोङो हौवाफोरनि बेलायाव जोङो गाम सा गानबोनायखौ नुदों बे गामसाखौबो जोंनि ओ गोदो बर' आइजोफोरानो दाबोनायखौ नुदों आरो नाथाय आथिखालाव जोङो ओ बेफोरबायदि जोङो दानाय खौ नुनो मोन ना जोङो गुबन रायजोआवबा ओ आ हारिनि मानसिफोरासो जोङो मेचिनजों दानानै गोरलैयै माने फाननो फानफैनायफोरखौसो बायनानै गाननायखौ नुनो मोनोसै आरो ओ नोंथांनि बायदिब्ला ओ माबायदि एसे फोरमायना होदो ओ ।
अ नोंथां ओ जोंनि जायगायाव ना नोंथां?
औ माने जोंनि नोंसिनि जायगायाव लोगोसे आरो जों गोदोआव माबायदि दाबोयोमोन ओमफ्राय नाथाय आथिखालाव माबायदि नुनो मोनदों नोंथाङा?
औ नंगौ । औ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ गोदोथ' जोंनिया जि आखाइदोनो जोङो दानानै गाननायखौ जोबोद नुनो मोनोमोन
नंगौ ।
औ बेबायदिनो ओ सिख्ला मानसै आरो बुरै मानसै बेसोरखौ जोङो गोबाङै बै मिथिंगानि महरखौ नायनानैनो जोङो आगर एरनायखौ नुनो मोनोमोन नोंथाङा बुंनाय बदिनो बे जेनेबा गराइ मेगन आरो ओ बायदिसिना हाजो आगर बेफोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय दा जोङो बेफोरबायदि ओ गोदोनि बायदि दाना गाननायखौ जोङो ओ जोबोद खम नुनो मोनो जों बाजाराव फाननाय जि जोंनिया मेसिन गोदान ओ आदबजों जों बानायनाय मेसिननि बाय दिहुननाय जोङो दख'ना, गामसा बेफोरखौ जों बाजाराव बायनानै ओ गाननायखौ जोबोद नुनो मोनो नोंथां
नंगौ-नंगौ
औ गोदोथ' जोंनिया गोबां बिदिनो मिथिंगानि मोननाय जोङो गाबफोरखौबो गाहोनायखौ नुनो मोनोमोन आरो गोदो जोङो आ जोबोरैनो आ दख'ना जा गामसा जा बेफोरखौ गोबां गाबनि नुयोमोन जेने बा दाबो नुयो बे खौ ओ थेवबो गोदोनि गाबा जोंनिया मिथिंगानिफ्राय जोङो गावनो आखाइजों जोङो बानायोमोन नोंथाङा बुंनाय बायदि स' गोजा गुफुर गोजा, गुफुर बे बिदिनो जोङो ओ गो गोथां बेफोरखौ नुयो दाबो जोङो दख'ना होनोब्ला गोथां, गोमो गोदजा बेफोरखौ जोबोद समायना नुयो आरो जोङो बै बर' सुबुंफोरखौ बेखौ गाननायखौ जोबोरैनो नुनो मोनो आरो गामसाखौबो जोङो औ हौवा मानसिफोरखौ गाननायखौ जोबोद नुनो मोनो बेफोरो माने जोंनिया गोदोनिसाय दा एसे माने जोङो दानायखौ खम नुनो मोनो बेनो आरो नोंथां जोंनि जायगायाव
नंगौ-नंगौ
दख'ना एबा गामसाखौ माबायसा दायो एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां ओ गिबियावनो जोङो ओ दखना दानो थाखाय बा गामसा दानो थाखाय जोङो खुन्दुं नांग्रोगोन। खुन्दुंखौ ओ थियारि खालामगोना लानांगोन बेनि उनाव जोङो ओ मोननै खुन्थि। खिथिया दोनानै जोङो मास मुस्रायाव जोङो ओ गिबियावनो जोङो ओ मुस्रायाव खुन्दुं बै सोंगोन खुन्दुंखौ। सागोरना लानांगोन। सागोन नांगौ सिबांनि सागोना लानानै जोङो उनावहाय ओ। माने गंनै जसेसेबांखिनि नांगौ बेखिनिखौ जोङो ओ सुनानै लानानै जोङो बै ओ खरजों आरो बै खरजों जोंङ खुन्था मोननैदो। दोनानै लायो। बे खुन्थायाव ओमफ्राय जोङो। थांलाय- फैलाय, थांलाय-फैलाय सोंङो आरो जोंनो जेसेबांखिनि ओ बुरजा खुन्दुं नांगौ बेखौ जोङो साननानै ओ सोंनानै लायो। सोंनायनि उनाव जोङो उनावहाय नो औ नंगौ नोंथां।
मोनसे गाबनि खुन्दुंखौनो लायो ना गुबुन गुबुन गाबनि खुन्दुंखौ लायो नों?
औ नो नोंगौ नोंथां ओ बेयावहाय ओ जोङो मालाबा समाव जोङो मोनसेल' गाबनि खुन्दुंजोंबो बानायनाय नुयो ओमफाय मालाबा समाव ओ महर होनो थाखा खाय एबा बेलेग ओ मोजां नुनो थाखाय जोङो ओ जिं जिङआव ओ आलदा आलदा खुन्दुं माने होफानायखौ जों नुनो मोनो आरो आलदा गाबनि खुन्दुं जेरै गुफुरजों ओ गोमो गोजा होफायो बा मालाबा गोथां होफायो थिग बेबायदिनो माने आलदा आलदाजोंबो माने हो फायो माने ओम फाय मालाबा मोनसे ओ गाबजोंबो बानायो आरो बेबायद बिनो उनावहा बेखौ सोंख सोंखांनायनि उनाव ओ नोस नोसन थनो नोखो सननानै ओ उनावहाय बेबायदिनो फाननानै ओ इसानसालियाव लांनानै इसानाव जोङो ओ थुंब्रै खुन्दा थोंब्रैजों गायजानाय बे इसान औ। बेयावहाय जोङो लानानै ओ सोन नांगौबायदि जोङो साजायना बेयाव ओमफ्राय बेखौ जोङो इसानजों दायो आरो। दानानै बेयावनो बाय बायदिसि ना आगरखौनो आगरखौबो बे समावनो एरनानै होयो आरो गोसोबायदि। दाग्राया जायखौ माने लुबैनानै दादों बेखौ बेफोर आगरफोरखौ बेयाव एरखाङो आरो बेबायदि।
नोंथां ओइ मटर जोंनिया मट थर ना जथर बुङो बेजोंबो जोङो ओ खुन्दुं खौ औ सो खुन्दुंखौ थुनना लानायखौ जों नुनो मोनो ना नोंथां औ। जोंनियाव बेखौ म ओ जथर होननानै बुङो।
औ औ ओ नंगौ नोंथां बुंनाय बायद जोंनियावबो ओ जथर जथरखोनो होनो। ओ ओ माने आलदा आलदा जायगा लानानै जायगा आरो बेले बेलेग बेलेग बुनाय खोनायो जेरै जोन्थोर बो होनो खायसे खायफा खायफा जायगायाव औ
नोंथाङा बुंनाय बायदि बेफोरदि जोंनिया दानाय लुनाय बेफोर खौ जोङो न'आव थ' बेखौ दानानैनो गानखायो लोगोसे जोङो बाजारफोरावबो बेफोरखौ जोङो फानहैनाय खौ नुनो मोनो नोंथां औ बेफोरजों फाननानै जोङो औ बै रांखौ जोङो नांगौ रांखौ जों मोननो हायो नोंथां नोंथांनि जायगायावबो बेबायदि न'आव दानानै गाननायजों लोगोसे बाजारफोराव लांनायखौ नुयोना नों
औ औ नोंथां नुनो मोनो साफा सानै दङ बिदिनो गावनि न'आव नांगौखौ दानायनि अनगायैबो माने माखासे माखासे बिदिनो द खना गामसा बायदिसिना बानायनानै हाथाय बाजाराव जों फाननायखौ नुनो मोनो बेफोरबायदि
औ नंगौ नोंथां जोंथ' द दख'ना आरो गामसानि बागै गोबां सावरायबाय बिदिनो जोङो फालि जोङो हिनजावफोरखौ फालि लानाय नुयो बै फालिखौबो जोङो दानानैनो गाननाय खौ लानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन लोगोसे दाबो नुयो जोङो आरोबाव जोंनिया आर'नाइ बर'नि आर'नाइ बे आर'नाइखौ जोङो नोंथांमोननि जायगायाव दानानै लानायखौ नुयो ना बाजारफोराव बायनायखौ बांसिन नुनो मोनो
ओम माने गोब बांखौनो नुवा जों साब साफा सानैखौ जों दानानै लानाय खौ होन दानानै लानायखौ नुयो दाबो दानानै लायो साफा सानैया नाथाय आरो बांसिनानो ओ हाथाय बाजाराव फाननायखौसो बायनानै लायो आरो बेबायदि माने गोबां समबो नांगौ नालाय ओ बेनिखायनो साफा सानैयाल दानानै लायोसै आरो औ
बाय लाखिथनसै बिदि ब्ला गोजोन्थों नोंथां।
गोजोन्थों
लांदां